हेल'
औ नोंथां हेल'
औ खोनादों ना नोंथां
औ औ आं खोनादों नोंथां खोनादों
मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आङो नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो दं नोंथां।
औ
नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
औ आं नोंजों मोनसे खोथानि सायावसो सावरायनो कल हरदोंमोन नोंथां।
अ मानि सायाव नोंथां?
माने दासान्दि नोंसिनिथिं गायनाय फुनायफ्रा मारै सोलिगासिनो दं बेनि सायावसो सावरायनो लादोंमोन आं
अ अ नंगौ नामा नोंथां औ औ आं फ्रियानो दं नोंथां
औ थारमाने नोंसिनिथिं दा गायनाय फुनायफ्रा माबायदि जानानै दङ हाखांखो ना माखो गोदोनिजों दानिजों फारागथिया माबादि बेखौबो एसे खिन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
माने माइ गायनाय दा बोथोराथ' माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेफोरनो नङा होनबा नोंथां माने बिदिनो औ माइ गायनाय आदबाथ' माने गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय मोनसे आदब नालाय नोंथां आबाद
औ नोंथां औ
औ माने गोदोहाय जेबायदि बे आबादखौ माने मावबोदोंमोन माने दानि जुग खौ एसे सोलायनायखौ जों माने आदब खायदाफोरखौ एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो माने नोंथां। माने गोदोनि समाव गोदोनि समावहाय माने मोसौफोरजों मैसोफोरजों हालौवनायखौ माने बांसिन नुनो मोननाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
माने आरो माने बेफोरनि सायाव माने दायो दानि जुगाव माने बेफोरबायदि मोसौ मैसो बेफोरजों हालेवनायखौ माने नुनो मोननाया खम जाबाय आरो। माने सुबुंफोर सुबुंफोराबो माने बिगियानारि आगजुफोरजों माने आबाद मावनो बा मेसिनारि आगजुफोरजों आबाद मावनो माने हमबाय आरो माने जोंनिखै। माने आजि खालि औ मोसौफ्राबो माने मोसौ मैसो बेफोरबो माने खस्थ' मोनो नालाय नों थां दा बिगियानारि मेसिनारि जौगानायजों लोगोसे माने सुबुंफ्राबो दानि जुगाव माने सोलायनाय खायदाफोर लानानै माने आबादफोरखौ मावनायखौ जोंनिखै माने आजिखालि नुनो मोननाय जायो आरो माने नोंथां।
औ नोंथाङ औ
आरो जोंखै जाय माइ आबादफोरखौथ' बांसिनानो माने गायखांजोब्बायानो। गायखांनाया जोंहाथ' आरो माइ आबाद माइ आबाद गायनाय होनोब्ला माने जोंहाथ' गिबियावनो आरो खारायनानै जेब्ला खारायखांनानै हाखौ फोमोननानै खोथियाखौ फोग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ औ आरो खोथिया फोनो थाखायबो जोंहा बे खोथियाखौ माने जोंहा दैयावहाय सानसे बा साननै हरनै हरथाम बिदि सोमनानै दोननांगौबो जायो।
औ नोंथां
आरो सोमना दोनखांनानै आरो जोंहा बेखौ बोखांनानै माने प्लेन जायगायाव माने सिदोब जाय दैयाव माने बोखांनानै फेनलानानैबो दोननांगौ जायो आरो माने नोंथां। आरो जेब्ला बेखौ खोथिया फोखांनानै जेब्ला बे खोथिया फुजानाय जानानै नानै अब्ला बेखौ गुबुन हायाव माने हाखौ फोमोननानै माने बे गुबुन हायाव माने गायस्लायनाय जायो आरो माने नोंथां जोंखैजाय। माने औ बिदिनो माने माइ गाय खां गायखां गायखांसै जायोब्ला माने जोंहा हाल जांख्रा बेफोरबायदि जायो नङा होमबा नोंथां? गोदोनिफ्राय माने बेफोरो जांख्रा होननाय सोदोबा गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय नालाय दासिमबो बेखौ खालामनाय जायो आरो माने नोंथां। बिदिनो माने जेब्ला माइया गायै गायै गायखांसै जायो दब्लायसे दब्लायनै थानाय जायो अब्ला बेफोर बेफोरबायदिल'सैबा माने
औ
ज' गामियै न'खर
औ
न'खर न'खर सासे सासे बा सानै सानै खारलायनानै माने ज' जानानै गायनाय जायो आरो माने नोंथां। बिदिनो गायनाय समावबो आरो माने रंजा खुसिय माने फुरथियै माने गायनाय जायो आरो माने नोंथां। माइयाथ' जोबखासै नालाय बे समावनो माने गायखां खसेनि खुसिजों माने हाब्रु फुनलायनाय रंजालायनाय हाब्रुआव होसोलायनाय बेफोरबायदि जायो आरो माने। जोंखैजाय औ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोरो औ
थां बेफोरबायदि जांख्रा एबा गोदोनि समाव आबाद मावनाय दा बायदियाव आबाद मावनाय बे फोरो माबायदि सोलिनानै दं नोंथां?
जोंनिथिंबो नों होननाय बादियानो नोंथां एसे सोलायलांनो हमबाय आरोना जोंनियावबो।
औ नोंथां
दाथ' माइ गायनाय आबाद होनो माइ आबाद होनोबा नों खिन्थानाय बादियानो जोंनाबो गिबियावनो खोथियाखौ सोमग्रोनाय जायो आरो खोथियालायनो माबाखौ माइज्लिखौ सोमनाय जायो आरोना माइ जोलैखौ दैयाव।
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बेनि उनाव ओमफ्राय बिनि उनावहा गोमोन जायगायाव बे माइज्लिखौ माइ जोलैखौ फोहैनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
ओमफ्राय जेब्ला खोथिया एसे गोजौ जायो अब्ला बेखौ फुनानै बे हालेवनायाव हा मोननायाव औ बेयाव गायनाय जायो आरो नोंथां। औ ओमफ्राय जोंना आदब खायदायाथ' गोबां सोलायबोबाय नोंथां गोदोथ' जोंना जोंनियावबो बिदिनो मोसौ मैसो बिदिजोंसो हालौवनाय जायोमोन आरोखि ना।
औ नोंथां औ
औ ओमफाय दानि जुगावथ' बेफोरखौ बांद्राय नुला दानि जुगाव ट्रेक्टरजों हालौनाय पावार टिलारजों हालौनाय बिदिनो गोबां बिगियाननि आगजुसो बाहायसै आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओमफ्राय दानि जुगाव आरो माइ गायनायावबो एसे गोबां फारागथि जाबाय नोंथां गोदोजों दानिजों।
औ औ नंगौ नोंथां
गोदो माने बांसिनानो सोरबा माहाजोना ग्रोम ग्रोम दाहोना रुवाथि लानानै माइ गायोमोन आरोना नोंथां हालौवनानै मोसौजों। दानियाथ' बिदि रावनावबो दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोमबो नुलाना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सैथो
औ थिग बेबायदिनो दाना बिदिनो हालौवनायाथ' ट्रेक्टरजों हालौवनानै बुरजा हाखासै नालाय मफ्रायाय माइ गायनाय थाखाय गोबां बुरजा बुरजा मानसिफोर हाजिरा लानानै गायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
सिगां समावथ' बांसिन माइखौनो न'खराव न'खरैसो गायबाय थायोमोन नालाय ओमफाय सावरिफोर जालाबायबाय फिसा फिसौ बिदिमोन आरो। ओंखायनो गोबाव गोबाव लायोमोन आरोना नोंथां गोदोनि समाव माइ गायनाया।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दानि समावथ' माइखौ मानि दसे दसेनो हायो आरोना नोंथां साननै सानथामावनो गायखांजोबो दानि मानसिफ्रा जुदि दैनि बिबाङा नांनायनिफ्राय बारा होमबाथाय गोसोबादि दै मोनबाथाय माने दसे दसेनो गायखाङो आरोना हाखौ फोमोनजोबनानै दोननानै
औ नोंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो माइया जेब्ला गायखांनानै जौवो आरो जोंनियावबो दङ नोंथां बेबायदिनो जांख्रा जानाया।
औ औ।
औ जांख्रा जानानै जांख्रा जेब्ला माइखौ गायखाङो ज' गायखांनानै सा सानजा खनायाव एसे लांदां गारबो लायोना नोंथां न'नि बिगोमा गायहैनो थाखाय जांख्रानि नामाव औ ओ औ थिग बेबायदिनो माइ गाय खांबा जोबनायाव हाब्रु फुनलाय लायनानै सारफ्रावलायनानै बिदिनो गेलेलायो आरोना जोंनिथिंबो बेबायदिनो रंजा बाजा औ जेब्ला आर गोदोनि समाव जेब्ला माइया जौवो होमबा बांद्राय मुलि सारनाय नुनो मोनामोन आरो नोंथां।
औ औ औ।
माइआव बांद्राय मुलि सारामोन ना गोदोनि समाव माबा लामा सेर सेरफ्राव रज'नाय सिबिं सेरेब माबा जिखुनु जाया फिसा फिसौ लाइफांखौसो माइयाव गायफानानै होयोमोन आरि एम्फौफ्रा खारनायनि।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नाथाय दानि जुगावथ' रासायनारि मुलि बाहायजोबो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ। बेबादिनो गोबां सोलायबोबाय आरो बोथोरा गोदोनिजों दानिजों गोबां आबाद मावनायनि बिथिङाव
औ।
औ नोंथां आरो सिगां समावथ' माइखौ बिराद गोबाव गोबावसिम गायोमोना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ। आरो जेब नोंथां मोननि थिं खाथि गासा फोरबोखौ फालिगोन ना फालिया? माइआ जेब्ला एसे औ औ। जेब बे मानि एसे बे खाथि गासा खालि गामिनि बुरै बुरै माने औ गामिनि बुरै बुरैथ' नंला माने न'खरनि गारजेन बिमाया खनसि लानानै माइखौ एसे बिलिरनानै फैजोबो ना नोंथां बै समाव
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ ओमफाय थाइजौ बिखुंआव बिदिनो औ थाइजौ बिखंथ' नङा थाइगिर बिखंआव बिदिनो जेवारि बादि सावनानै गनाव थुनानै एसे खुलुमबोलायनाय जायो आरोना नोंथां।
ओ औ नोंगौ नोंथां जोंखिबो बिदिनो जायो।
औ आरो आबादा बांसिन मोननायनि थाखायबो आर'ज गाबबोनाय जासै आरो जेब्ला माइखौ हानानै माइखौ हानानै फास्थ गिबि खेबनि थाखाय माइखौ मारा होखांनानै न'आव ओंखाम संना जा ओंखाम गोरलैबो लाहारफाहार खालामनाय जायो ना, नोंथां औ औ दा नोंथांमोनसिम बेफोरखौ फालिगोन ना फालिया?
फालियो नोंथां फालियो। गोदोनिफ्रायनो औ गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय खान्थि नालाय नोंथां बेखायनो, फालिनाय जायो आरो नोंथां जोंखैबो औ औ आरो नोंथां आं मोनसे कुइसन औ
औ सोंदो दे नोंथां।
माने जोंहाथ' माइ गायखांजोबनानै जेब्ला माइबो हानाय जायो नङा होमबा नोंथां,
औ नोंथां औ
औ बे माइ हाबो माने गोदोनिजों दानिजों एसे सोलायबाय नामा? नोंथां नोंथाङा। सोलायनाय नुदोंना गोदोनि बायदियानो दं।
गो सिगांनि समावथ' माने माइखौ। आखाइजों बांसिन हानाय जायोमोन आरो ना गोबाव गोबाव लालाय लायोमोन समफ्रा,
औ नंगौ नोंथांमोन
नाथाय दानि जुगावथ' बिगियाननि आगजु ओंखारबायना नोंथां सानसे सानसेयावनो गोबां बिघा बिघा हा खौ हानो हायो
औ नंगौ नोंथां सैथो।
औ आरो औ आरो नोंथां मारा होग्रायाबो दाना मोसौजों होनांलायला आरो ना, मेचिन ओंखारखाबाय माने मारा होगोन औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ औ नोंथां जोंना समा जाबाय औ
मालाबा लोगो मोनबा रायजलायफिननोसै नामा सम मोनबा,
औ जागोन नोंथां बहद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै,
औ दे नोंथां दोनथ'सै आङो,
औ दे नोंथां दे